दोंना नोंथां
औ गोजोन मोला बिलि नोंथां
औ गोजोन मोना बिलि ओ नोंथांजों औ दङ दङ जोबोर मोजाङै दङ नोंथांना
थिगानो दे औ
दा नोंथांजों मोनसे गोनां खोथा सावरायनो होननासो लानाय जादों
औ औ औ सावराय जागोन
औ औ दा जों सावरायनो लानाय औ थानाय गुबै एरियानो जाहैबाय जोंहा जोंनि जा लकडाउन बेनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे ओ फोरमायनो होदो गुसुङै
औ औ हागोन उह उह लकडाउन लकडाउन आ गुबुयै करना भाइरासनि थाखाय जादोंमोन आरोना खोनादों
औ लकडाउना गुबैयै करना भाइरासनि थाखाय जादोंमोन औ खोनादों दा
नंगौ औ खोनादों खोनादों खोनादोंना औ
औ औ औ दे लकडाउना माने गुबैयै करुना भाइरास नि थाखाय होनाय जादोंमोन आरो ना औ बेयो भारताद हादोरजों लोगोसे औ भारत हादोरजों लोगोसे बुहुमनि खौनो माने गोहोम खोख्लैना दंमोन आरो आरो बेयो चाइनानि मोनसे सासे जायगानिफ्राय माने गोसारना फैदोंमोन दा बे करना भाइरास खौनो गिनानै मोनफ्रोमबो हादरा मा होने सांग्रांथि होदोंमोन आरो बिनि गेजेराव भारत हादराबो मोनसे हादरमोन आरोना जाय बे करना बे महामारि बेरामनिफ्राय रैखाथि
औ
बे करनायाथ जाबाय दा जोंनि गामि ओन नोगोर
औ औ औ औ औ नंगौ नंगौ औ औ औ औ नंगौ औ
ओनसोलाव माबायदि गोहोम खोख्लैदोंमोन बे मुवा बे साद आंखाल अभाब बिथां बेखौ नोंथाङा एसे एक्सप्लेन खालामनो हागोन
औ